औ नोंथां।
हेल'
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङालाय मा खामबाय थादों दायो।
अ नोंथां आङो दा उन्दुनासो दङ।
अ दासिमहालागै उन्दुना दङ दायो।
उन्दुगासिनो दङ मैया मेगन मोदै जादोंमोन आङो।
अ मानिबा थाखो।
अ जोंनि गामियाव मैया बैसागो फांसन दङमोन। बेवहायनो। हर जानायसै
अ।
दा बेनिखायनो उनन्दुथ'नानै दङ आङो मेगन मोदै मोनसोनायखाय।
अ नोंथाङालाय मोसानायमोन ना नायनोल' थांनायमोन।
औ जोङो प्रग्रामखौनो अर्गेनाइस खालामग्रामोन जोङो।
औ।
जोङो फांसनखौ खुदोंमोन फांसनमोन। बैसागोनि। पासन
औ औ होमबा बे फांसन खुंनायावहाय बेसेबां बेसेबांसो फैसा थांगोन।
बेखथ' जोंहा नै लाख थामजि रोजा थांबाय नोंथां।
अ। सिंगार फोर लाना फैदोंमोन नामा?
औ सिंगार लाबोदोंमोन।
अ ह
बिदिनो प्रग्रामा जोंहा साननैनि हाबाफारिमोन
औ
साननैनि हाबाफारियाव जोङो सेथि सानाव गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ खेला होनाय जायो सेथि सानाव
ओमफ्राय नैथि सानावहाय औ खोनादों
औ
ओमफ्राय नैथि सानावहाय सिंगार फैबाय नामा
औ नैथि सानावबो गोबां हाबाफारि दङमोन जेरै जोङो ओ बेलासि समाव गेवलां मेल गेवलां मेलजों लोगोसे जोङो बैसागो मोसानाय बादाय लायनाय बे हाबा हाबाफारिखौ लाफानाय जादोंमोन।
औ
बेवहाय दाब दाब जायगानिफ्राय बैसागो हानजा मोसानो बाहागो लाफैदों
अह
ओमफ्राय बे गथ'फोरनोलाय मा मा खेलाफोर होनाय जादोंमोन।
खेलाफोरा बिदिनो खारनाय बारनाय
उम
आरो बारनाया मोननै रोखोमनि थाबाय गोजौ बारनाय आरो गोलाव बारनाय बेफोरबायदि
औ
आरो जनाय उथिनाय खेलाखौ मिथियोना नोंथाङा
औ मिथियो मानो मोनथिया जानो
औ बे खेलाखौबो होनाय जादों। नोंथाङा गेलेफेरनो मोन्दों ना मोनाखै बे खेलाखौ
आंबो बैसागुआवनो आंबो गेलेदोंमोन बे खेलाखौ। ओमफ्राय आं बे खेलाखौ गेलेबाथाय सेथि बा नैथि बान्थाखौ मोनखायो आरो
औ औ मोजां ओमबा
औ ओमफ्राय काबादिफोरलाय होदोंना होआखैमोन?
औ काबादि होदों। अ आरो लोगोसे
अ
हाबाबो होदों ए बिस्कुट जानाय बेफोरखौ होदों औ दिरुंआव आलायनानै
उम काबादिखौलाय सिख्लाफोरा गेलेदोंना गेलेयाखै?
औ गेलेदों। गेलेदों।
सिख्ला ओ सिख्ला सिख्लाफोरल' गेलेदोंमोन ना बोराय ओ बुरैफोराबो गेलेदोंमोन?
औ बेयावहाय बुरिफोराबो दङ मिक्सार दङ।
अ
जों जमा बिसोरो
औ
बुरै आरो सिख्ला जहै गेलेदों।
औ
आरो बिदिनो माखासे बादायलायनायफोरखौ लाबावदों। जेरै खन्थाइ आवरायनाय आरो बाथ्रा दानथेलायनाय
उम
सावगारि बोनाय
अ
बेफोर आयदाखौ लाफानाय जादों।
उम ओ ओमफ्राय बिबुंथि सारनायखौलाय ला लादोंना लायाखैमोन?
औ बेखौबो लादों बेखौबो लादों।
आरो नैथि सान खालि बैसागो बादायलायनाय दङमोन ना बेवहाय गासै मोन जि हान्जाया बाहागो लादोंमोन
औ अब्ला सेथि बान्थाया बेसांमोन?
सेथि बान्थाखौ बेवहाय जि रोजा लानाय जादोंमोन। ओमफ्राय नैथि बान्थाया स्नि रोजा। थामथि बान्थाया थामरोजामोन
औ
बेबायदिनो
उम
नोंथाङा बिदि बैसागु मोसानाय बादायलायनायखौ खाथियाव नायफारनो मोनबाय ना?
औ नायनो मोनबाय मानो मोनाखै जानो।
औ गोबां मोजां नाङौ नङा होमबा?
उम ओमफ्राय थांनाय बोसोरावथ' आङो बे बैसागुआवनो ओ मोसानायखौ आंबो बाहागो लादोंमोन।
औ औ नोंथां आथ मोसायो नङा होमबा?
मोसायो माने आंथ' मोसायामोन नाथाय गामिनि सिख्लाफोरा मानसि नांगौ जानायखाय आं खौ लिंनानै लांबाय बेवहाय मोसानांगौ जाहैबाय आरो आं। बे गेवलां मोसानाय ना मा होनो खौ मोसानायमोन
मोसानाय
हम
जोंनिया बेवहाय बे रंजालि बैसागो खुंनाया दसिम माला गै बाजिब्रै बोसोर जाबाय।
गोबाव मानि जाबाय माथो होनोमबा।
औ गोबावाबानो जाबाय
उम
आरो जोंनियाव आलासि फैदोंमोन बेयाव
अ
ए गेवलां बेलाव
औ
बे बुंथिगिरि हिसाबै
ओमफ्राय मानसिफोरालाय बेसांसो जानाय नोंनि ओ नोंथांनि म'थेब्ला
बेयाव नायग्राफोरा ना? गासैजों आरो न' गासैजों जादों द'जौसो मानसि जादों।
अ।
आरो हराव बांद्राय जायो। दा हरनिखौथ' नुस्लाय नुलायला हिसाब लाग' हालिया। जोंनि बे गामिनि लामाया बुंसारजोबदों मानसिफोरजोंनो
औ औ। ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरलाय होदों ना होङाखैमोन?
अ जानाय लोंनायखोथ' जोङो बिदि नायग्रानाय जायासै बे जायफोरा बाहागो लादों बिथांमोनाव जोङो जानाय लोंनाय खौ होनाय जादों।
अ। बिथांमोननोलाय माजों होनायमोन?
औ बिथांमोननो अमा बेदर अमा बेदर। ओमफ्राय दालि
औ।
इयाव सेथि बान्थाखौ इ ओजों
औ।
क'क्राझार क'क्राझारफोरा लांदों सेथि बान्थाखौ।
अ।
गेवलां मोसा
उम औ। ओइ सेथि बान्थाखौ नामा?
सेथि बान्थाखौ।
अ।
आरो नैथि बान्थाखौ अदालगुरिनि
औ ओमफ्राय थामथि बान्थाखौलाय?
औ थामथि बान्थाखौ जोंनि खान्थालबारि होननाय
अ।
थामथि बान्थाखौ मोनलांदों।
औ
जोंनि बे देग्लायनि रंजालि बैसागो फा फोरबो फालिनाया खोब मोजाङैनो जोबलांनायसै आरो जेबो अखा फोरनि असुबिदा गैया। बिदिनो मोजां बोथोराव ज नायसै
नोंथांमोननि खाथियाव याव फालियोना फालिया?
जोंनिथिंबो फालियो मानो फालियो जानो। जोंनिथिंबो फांसनफोर खुङो।
औ औ खुंनांगौ बेफोरखौ। अब्ला नोंथां औ
दोनथ'लायनोसै ना हबा
औ दे दे
औ दे